नोंथां,
औ खोनादों ना?
औ खोनादों,
औ नोंथांलाय दाासान्दि मा खालामगासिनो दं ओरैनो
नै जोंहा दिनै थाबनो जाखांबाय, जिरायना दङ नोंहालाय?
आंबो नै जि ओ ओरैनो बाहेरायावहाय लामायाव दंगासिनो नों नोंथाङा दायो फ्रि ना माबाफोर माव खालामगासिनो
औ फ्रियैनो दंथ'यो दालाय
अ
बुंलाय नोंथां,
ओ बिदिब्ला नोंथांजों मोननैसो, बाथ्रानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन माने नोंथांजों माने बेफोर, निसायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै लानो सानदोंमोन आङो, नोंथाङा बेनि थाखाय सम दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बुं,
बिदिब्ला जों बर'फोरा न'आव गायनानै लानाय फिथाइ सामथायाइ थायग्रा बिफांफोरनि आरो फिथाइ सामथायफोरनि बागै नोंथांजों सुंद'यै सावरायनो सानदोंमोन माने बिनिनो बिनि सायाव सावराय जागोन ना?
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव एबा ओनसोलाव एबा न'खरावहाय मा मा? फिथाइ थाइग्रा बिफांफोरखौ गायनानै लायो आरो मा मा, ओ फिथाइफोरखौ बांसिन जानाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सुद'यै बुं बुंफुरना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ दे बिद,
गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थिग बे बायदिनो जों जोंनि ओनसोलावबो उम फिथाइ सामथाय होनोब्ला बिदिनो, हाय न'आव गायनानै बांसिनखौ गायनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोना बिनि अनगायैबो जोंनि गामियावहाय थाइजौ लिसु, आरो आनारस, बेनि अनगायैबो मा होनगोन, आरो आलदा आलदा रोखोमनि माबाफोरखौ फिथाइ सामथायफोरखौ जों गायनानै न'आवहाय, जानायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय, बेफोरनि अनगायैबो जोङो बर' सुबुंफोराहाय, न'आवनो गायनानै बिबदिनो फेदेरनानै फुोलावनानै दंफांखौ मोजाङै जोथोन लानानै बिदिनो जोङो न'आवहायनो गायनानै जानायखौ नुनो मोनो जेन बायनानै जानाङा बेनि थाखाय जोंहा न'आवनो बिदिनो गायनानै लायो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय जोंनि ओनसोलाव
औ।
थिग बेबायदिनो बांसिनखौनो जोंनि ओनसोलावहाय लिसु थाइजौ आरो मा होनगोन जलफाय बेफोरखो नुनो मोनो बांसिन गायनायखो जायो जोंनि ओनसोलाव जाया नङा बेफोरो मोजाङानो उम थिग बेबायदि आरो आरो बेनि अनगायैबो ओ मा होनगोन उम कमला बेफोराव दा खमलाखौ मोनोमोन जोंनि ओनसोलाव गोबां गामियाव जोंनि उम आरो खमला साबाय ओमफ्राय लिसु थाबाय थाइजौ ओमफ्राय थालिर थालिरखौबो आजिखालि जोंनि न' न'आवनोथ' मोनखायनांगासिनाबो। गामियावहाय बेफोरखौ बायनाङा ओमफ्राय बेफोरबो आरो आरो बेनि अनगायैबो मा होनगोन उम गोबां आलदा आलदा रोखो खमैबो गायनाय नुनो मोनो गामियावहाय जोंनि फिथाइ सामथाय आरो खान्थाल खान्थाल दङ खान्थला गासिनाव थाखायो गामियावहाय आलदा आलदा रोखोमनि थायो खान्थालाबो बेबायदि गायनानै लानायख नुनो मोन आरो जों ओनसोलाव। बेनिफ्रायबो थाइजौखौबो आलादा रोखोमनि बिदिनो बायनानैबो गाय गायनायखौ नुनो मोन जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव। आलदा आलदा बेरायथिनि बिदि आरो थाइजौफोरा लिसुखौबो बिदिनो आलदा आलदा रोखोमनि गिदिर जाथि दङ आरो फिसाबो दङ बिदिनो गोबां रोखोमनिखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बिदिनो न'खरावहाय एसे एनै मोनजायो नालाय ओंखायनो गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव फिथाइ सनि बिथोरआव बेनि अनगायैबो आरो गोबां बेफोर जोंबो जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव गायनानै फाननायखौबो नुनो मोनो एबा हरो आर ना। मानसिफोराव फानहरनो बेबायदि दाव न'खराव बिदिनो रांखान्थिनियाव हेफाजाब होयो मा बेफोरखौ गायनायनि बेलायावबो एबा जानायनि बेल अनगायैबो जा एसे हायो जागोन ओमफ्राय माखासेखौ फानसिगोन आरो बिदिनो गामियावहाय
उम।
बेबादि नोंथां आरो बेनि अन डायैबो उम फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला जोङो मा होनगोन कारजि लेबु बेफोरावथ' गलायोना माबायावनो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो मा होनगोन कमलानि अनगायैबो आरो जोंनियावहाय आलदा आलदा रोखोमैनो बिदिनो उम फिसा फिसा आरो मा होनगोन स' बिदि गायनायखौ नुनो मोनो।
यै
उम। खोनादोंना नोंथां खोनादोंना?
थिग बेबायदिनो आरो गामि ओनसोलावहाय बेफोरखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय। उम बेबायादिनो उम नोंथांमोननि सोलायहाय मा मााबायदि आबाद खालामनायसायो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव।
औ फिथाइ सामथाइ ओ जोंनि ओनसोल एबा गामियाव फिथाइ सामथायाइ होनोब्लाथ' नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय बेफोरबायदि ओ फिथाइ सामथायाइफोरखौ नुनो मोन गायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरनि ओ जेरैबायदि खमलाफोर बेफोर बोथोर लाना बोथोर थायो। जेरैबायदि जुमब्रा फिथाइ बेफोरबो बेफोर नोंथां ओ बुंनायनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां गोबां गोदान गोदान फिथाइ थायग्रा बिफांफोर लाबोनानै गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो ड्रागन फिथाइ स्ट्रबेरि आरो आपेल
उम।
गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि जायगायाव जायो फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौबो आथिखालाव जोंनि जोंनि ओनसोलफोरावहाय आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर'फोरखौनो आथिखालावहाय। ससियेल मेडियानि गेजेरजों आपेल बागान खालाम नाय मोनोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरखौ गाय गायो बेफोरबायदिनो आरो जोंनि ओ। ओनसोलावनो मैथ्रु बिफांबो मैथ्रुनि बागानबो खालामो। बेनि अनगायैबो नारखलनि बागान बेफोरनि अनगायैबो। गनि ब।
उ।
बेफोरबायदिनोलियावनो ब्रैजि बाजि होननाय। खोनानो मोन्दों नाथाय जों बेफोरखौ मेगनजों नुफेराखै बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव। खना खनला गोबां बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि बिफांफोर दं आरो नोंथां नाथाय जों।
उम।
खौहाय दिनैसिम जों नुनो मोनाखै नाथाय।
बेफोरखौ जोङो मेगनजों नुनो मोनाखैबाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जों बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ। बर'फोरा गायना लानानै। बेफोरनि फिथाइफोरखौ फाननानैहाय गावनि रांान्थि। खि आरजियो बेफोरबायदिनो गावनि न'खरखौ। दैदेननायावहाय हेफाजाब लायो। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो गोबां। न'खरनि न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद। खौ बायनानै लानो हायो बेफोरबायदि।
बेफोरबायदिनो आथिखालाव जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय। बायदि रोखोमनि लिथुखु फिथाइ लिसु फिथाइ बायदि। बेफोरखौ गुवाहाटि बायदि जायगायावहाय लाबोनानै फानफैनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय।
नंगौ नोंथां।
उ। बेनि अनगायैबो नारेंखलफोरखौबो गुवाहाटि बायदियाव लाबोनानै फानफैनाय। बेबायदिनो आरो गासै। फिथाइ सामथायाइफोरखौनो साप्लाय हरनाय बेफोरबायदिया। बेफोरबायदिया दं आरो नोंथाङा दाबो। बेबायदिनो जोंनि गामियावबो गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौनो साप्लाय लायो माने। गिदिर गिदिर बेफारिफोरा बेफोरखौ। बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ। बेबायदिनो मा बुङो नोंथां थालिर थालिरनि थालिरनि फायखारिफोराबो थांनानै थालिर लायनाय बेफोरबो जोंनि ओनसोलाव दं आरो नोंथांा थालिराबो गोबां रोखोमनि दङ मालबक सिनि अमृतसाखर आथिया फथा सिनि बायदि बायदि रोखोमनि थालिरफोर दं बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो मैगं जाग्रा थालिरफोरबो दं बेफोरखौबो गासै थालिरखौनो गोबां गिदिर गिदिर बेफारिफोरा गारि लानानै लायो बेबायदिनो आरो गिसुफोरखौ खौबो गारि लानानै लायो लिकुफोरखौबो गारि लानानै लायो
आरो बै मा बुङो साव फिथाइ नोंथां नोंथाङा सिनायोना सिनाया बेखौ साव फिथाइ होननायखौ
साव फिथाइ खोनादों ओमफ्राय खानानायालाय ओमफ्राय
जोंनि जायगायावहाय साप्लाय लायो आरो नोंथां गारि लायै लायै गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोरा बेबायदिनो आरो बै मा होनो गय गय फोरखौबो गायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां माने जों गायनालसो दोननांगौ साफ
बर'फोरनि नखरावथ गासै फिथाइ सामथायाइ जाग्रा बिफांफोरानो थाखायो नालाय जेरैबायदि नारेखल नारेखल गय उम लिसु कमला बायदि गासै रोखोमनि अ बावदोंस सो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो कमला बागानाबो दं आरो नोंथां कमला बागान खालामनानैबो जोंनि गो फिथाइ सामथायफोरखौबो हमजायो जेरैबायदि लाव जोगोनाथ बेफोरबायदियाबो गोगलैयो आरो नोंथां नाथाय गोथाङै जाग्रा आरो संनानै जाग्रा बेफोर मोननायनि गेजेराव राननानै सावराय जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो बेफोरखौ लायनायखौ जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो आथिख बेबायदिनो बेफोरखौ गायनानैहाय उम खाथि खालायावनो फाननाय आरो फायखारि हरनाय बेफोरबायदिनो गो बेफोरबायदिनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनानै आथिखालाव रां आरजिनायखो नुनो मोननाय जायो आरो दा बेबायदिनो नो थां आरो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा
बेनि अनगायैबो जोंनिथिंहाय खुसेरनि आबादखौ गोबां बरिखौ नुनो मोन्दों नोंथां खुसेरनि औ बेबायदिनो बेखौहाय गोबां जायगायावनो लांनानै बिदिनो औ मा होनगोन बेखौहाय बिनि बिदैखौसो सेरनानै ओमफ्राय बेखौ फाननायखो जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय औ जोंनि जायगायाबो एसे माबा नालाय ओंखायनो बेफोरखो नुनो मोना
नोंथां बुंनायलाय नंगौ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो खुसेरनि बागान खालामनानै खुसेरखौ साफ प्लाय हरो आरो खुसेरखौ फेरेना फेरेनानै फानो बेफोरबायदिनो रां आर जियो जोंनि ओनसोलावबो गोबां खुसेर बागान खालामनायखो नुनो मोनदों नाथाय फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै सावरायनायखाय आं नोंथांनि सिगाङाव बे खुसेरनि सोमोन्दै फोरमायाखैमोन नाथाय नोंथाङा खुसेरनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोनाय थाबाय नों थां बेबायदिनो आरोबाव नोंथाङा माबाफोर गोसोआव फैनाय आरो दंबावो नामा फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एबा मा फि औ नों थां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सक्लेट फिथाइ बेफोरखौबो आबाद खालामनाय जायो आरोना नोंथां बेफोरखौबो फाननानैहाय
नोंगौ जोंनि ओनसोलाव सक्लेटनि दङ गोबां बुरजायानो बेफोरखौबो फाननायखो नुनो मोनानो बिनि बेसेनाबो बुरजा दा बुहुद थांगासिनो दङ बेबायदि आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाज बर' नखरावहाय जानानै लानाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि नखरा
उ औ आरो बेबायदिनो आनारस औ आनारसनि बागान खालामनानैबो आनारस गायना लानानै आनारसखौ साप्लाय हरनाय आनारसखौ जायगायावनो फाननाय बेफोरबायदिखौबो आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां गोदोनिफ्रायनो गय गेजेर गेजेर गोदोनिफ्रायनो गय गेजेर गेजेर आनारस गायनायालाय दंखायो नाथाय आथिखालाव बिनि एक्सट्रा बागान खालामनानै आनारस गायना फाननाय बे बेफोरखौबो आथिखालाव बांसिन नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां
हेलौ औ।